हेलौ
खोनाबाय आब'?
औ खोनाबाय एबार खोनाबाय। ओम जोंनि टपिकआ मामोन? ओ न'खर दावगाहोनायनि सायाव रायलायगोन होनदोंना आगै हेलौ हेलौ।
खोनादों।
हेलौ
खोना
हेलौ औ औ। खोनाबायबाय एबार। ने दानो प्रब्लेम जाबाय दं औ। खोनाबाय ओ।
हा?
खोनादों दे बा।
ओ औ टफिकआव थांसै डाइरेक्ट।
औ।
जोंनि टपिकआ ओ न'खराव जौगाहोनायनि सायाव।
औ
ओ आं एसे।
ओ जोंनि समाजाव। ओरैबायदि माने ओ खरफोर दङ ओ जायफोर न'खराव। गावसोरनि नखर जौगानायनि फारसे जेबो बाथ्रा सानै ओ ननि जायफोर मेन मानसिफोर बिसोरो जुमाय लोंनानै थाग्रा। जौ सेरेबजों गफब हाबनानै थाग्रा।
औ।
गथ गथाय लेखा फरायदोंना फरायाखै मोनजादोंना मोनजायाखै अबाव थांदों
औ।
नखरफोर दङ। ओ गावसोरनि नखरा। माबायदि जौगानांगौ आ माबायदि खालामबा। बे गंसे नखरा जौगागोन। माबायदि खालामबा गथ गथाय। फोरखौ मोजाङै फोरोंनो हागोन बेफोरबायदि सानि माने जोंनि समाजाव गोबां नखरफोर दं आरो दानि समावबो। गोदो गोदोथ दंखायोमोन गो फोर दङमोन। जुमायफोर लोंला जाला नखरनि फारसे जेबो सानै आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि नखरफोरबो दङ जेरावनाखि आ नख खरनि जाय मेन मानसि हौवा मानसि। आ बैयो माने बबावबा बबावबा जुमाय लोंला लोंलि थागोन
हिनजाव बा बिमा गथनि बिमा बियो माने अ बा हाजिरा मावनानै जेने थेने नखर सालायहोनाय माइरं बायनानै आ गथ'फोरखौ जाहोनाय गथफोरखौ जोथोन लानाय नाथाय गुबुन फारसेथिं बिनि हौवाया माने बेफोरखौ जेबो थाल लाया लोंनानैल' थायो लोङो जायो थायो बेफोरबायदिबो न'खरफोर दं। दा बैफोर न'खरफोरा गावसोरनि न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय गावसोरनि न'खरखौ मोजां खालामनो थाखाय माबायदि राहाफोर लायोबा मोजां जागोन आब'आ एसे बुंलाय बेनि सायाव।
औ उम।
खोनादों ना आब'?
खोनादों थ'
औ।
औ।
जेनेबा
औ औ खोनादों खोनादों। खोनादों खोनादों आब'। आं खोनागासिनो।
आंनि नेदा मा जाबाय दं हेलौ
खोनागासिनो दे बुंबाय
अ अ अ उम उम उम। आंनि साननायाव आरोना मेर मेन गारजेना दाद बाद माबा जानांगौ आरो जेनेबा स्ट्रं जानांगौ आरो मेन गारजेना जेला स्ट्रं थागोन अब्लासो जेनेबा फिसाफोर गावनि हिनजावाबोथ' स्ट्रं जागोन ना गाव मेन गार्जेनानो जुदि स्ट्रं गैया लोंला जाला थायो फिसानो मा जाहोनांगौ बिमानो मा नांगौ गावनि हिनजावनो मा नांगौ जुदि बेफोरखौनो बियो जेबो उदिस जानो हाया बा होनो हाया नांगौबाय बेखौ बिलाय बिदिबाथ' जोंनि न'खरा जौ होनाय नङा ना उम।
औ औ।
मेन फिफाङा जेनेबा जाय एबा गाव मेन फिफा बा गारजेन बेयो स्ट्रं जानांगौ आरो लोंनाय लोंब्लाबो मिदियामनि बा बेनिफ्राय गोजानाव थायोबाथ' मोजां। मिदियामनि लों नानै गावनि फिसा जोंनो मा नांगौ फिसाज्लानो मा नांगौ ओमफ्रायो मा होनो गावनि बिमा सोरनो मा नांगौ बेफोरखौ जेनेबा उदिस लानांगौ आरो आरो न'खर न'खराव मा दं मा गैया माइ माइरं जानो थाखाय खरस खामनाय मानाय गासै फारसे थिंनिफ्रायनो फारसेनिफ्रायनो खबर लानांगोन उदिस लानांगोन नायनांगोन मिथिनांगोन आरो ना अब्ला सो लाय नखरा दावगालांनो हा गोन होननानै आं सानो आरो न'खर दावगालांनाय होनोब्ला थ' हौवा हिनजाव सानैबो थि जानांगोन बा बुजिलायनांगोन आरो बे बेनि खोथाखौ बुजिनांगोन बे बेनि खोथाखौ मिथिनांगोन सानैजों मिलायनानै सो न'खरखौ दालांनो हागोन नालाय हौवा हिन जाव मिलायबासोथ' न'खरखौ जों जौगालांनो हागोन। गावनि फिसाफोरखौ सामलायलांनो हागोन। बेनिखायनो लोंनाय जानाय जानगाराव थानानै गावनि न'खरखौ जेब्लायबो गोजौवाव लाव लांनो हाब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो आरो बाखि बेनिफ्रायथ' आं बारा मोजांबो बुंजोबनो हाया बेनि सोमोन आगैया माबाफोर आरो मि थिबावोबा फुब बुंनो हागोन दे।
अ अ आ गंसे न'खर जौगाहोनायाव मेइन रुलानो बिमा फिफानियाव थाखायो नालाय
उम उम
गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनिफ्राय लानानै न'खरनि नांगौ जानाय गासैबो जानाय लोंनाय फानलु हालदै सं ख्रि गासैखौबो ओ होफैनाया मेइन दायथ'आ न'खरनि फिफानाव थायो। जा- जाय गारजेन बेनि उनावसो आ हिनजाव मानसिफोरनाव फैयो हिनजाव मानसिफोरनि संनानै जाहोनाय
औ
बिमा बिफानि गेजेराव गोरोबलायनाया मोजां जानांगोन आरो जुदि गोरोबलायनायानो गैया ब्ला सामफ्रामबो लोंना नै जानानै न'खराव दावराव दावसि जायोब्ला बैसोरनि गथ'फ्राबो गोदाव सोराव औ जायो आरो ओ सोलों थायनि फारसे लोरबां जा गोन गोसो गोयै जागोन न'खराव दावाव दावसिखौ नुनानै गोसोफ्राव सान्थि गैयै जायो आरो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै न'नि आ जाखिनि गारजेनफोर दङ बिसोर माने खोब बेफोरखौ माने द्दिथा होनो रोंनांगोन आरो। गावसोरनि ग थ'नि फिउचारखौ इयुनखौ मोजां खालामनो थाखाय।
औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा गंसे न' खरखौ सालायनायाव गोबां रां रां रुफानि गोनांथि जायो नालाय दा बैफोर रां रुफाखौ लाबोनो थाखाय न'नि जाखिनि मेन गारजेन बेयो मोजाङै खामानिफोरखौ मावनो हालांगोन आरो। बिजनेस मावोबा बिजनेसफोरखौ मोजाङै मावनानै गावनि न'खराव नां गौ जानाय रांफोरखौ लाबोनो हानाय जानांगोन। बा आबाद गायनानै ओ न'खरफोर सालायो जोंनि जोंनि हारियावथ' फ्रायानो माने आं आबादनि सायाव सोनारनानै थाखायो आबादफोरखौ ओ मोजाङै मावनो नाजानांगोन सम मथे दिरु फसलफोरखौ दिरुननानै गावनि न'खराव नांगौ जानाय, जानाय लोंनायफोर जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो माइ आबाद मावोना माइ आबादफोर खौ दिहुनो हा थानाय बेफोरखौ खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय आ जोंनि गेजेराव आ नखर मोजां नङैनि थाखाय ओरै बेफोरबायदि गोबां सेंग्राफोर गथ' दङ न'खराव आ रां रु फा गैयिनि लेखा ओ फैसा थाखा गैयिनि लेखा फरायनो मोनजोबासै माजोबासै आ सोरबाबा एम इ स्कुल मोनहैनानै गारनांबाय सोरबाबा हाइ स्कुल मोनहैना गारनांबाय सोरबबा कलेज फरायनो हाया इदिनो कम्पानिफोर थांबायबानानै खामानि मावो
ओम हेलौ आगै आं जेबो खोनायासै मा जाखो हेलौ